बा होनफ्लांबाय दायो
मा खालामदों ए जाखांबाय
जाखांबाय
मा ओंख्रिमोन
ओंख्रिया माबासो ओ मा होनोमोनलाय ना ओमफ्राय बेसर बेसर बेगरखौ उननानै आइआ इजोंल' संदों आरो ओमफाय दालिसो
गोथावानो
नोंसिनालाय
जोंना माबासोमोन मा होनोमोनलाय बान्दा कबि ओमफायो
उम
अमा आया उम आया माबायाव थांदोंना गामियावसो थांदों ओमफाय मा संनो सानबाय बेखौनो संबाय आरो
नैगो माबा खोनाया खोनाया जागासिनो
मानो दे
दा एसे फिसा फिसा फिसा खोनथाहैनाय बायदि जादों ओ बोजाबाय खोमा आंनिखौ स्रां खोनादों ए जाबाय जाबाय
मानोबा खोनाया खोनाया जादों
जानो माबा एसे बोरैबा थेरहांनाय माहांनाय
एह
इदि ना फेन्टनि बारजोंसो खोनादोंथाय?
जानो फेननि बारजों दां आं फेन होदोना
औ रावबो गैया नामा होमबा
गैनाया आगै दं ओमफायो फंबाय दङ' बिनानाव दं सानैबो जानबुङाव बेसथ'
मा खालामदों
आं ओरैनो दङ ओंखाम जाखांनानै
आंहाबो जिरायनानै दं ओरैनो जाखांनानै दुगैनांगौ दुगैयाखै
आंहाबो दुगैयाखैनो
अखा हानाय बोथोरानो गिसि गिला जाजोब्बाय
उम सान्दुं दुंबासो स्रां स्रां आराम जायो
जेरावबो थांथाराखै
जेरावबो थांनाय जायाखैथ' मैयासो हाथायाव थांदोंमोन।
गरमावनो जेरावबो बेरायनो गोसो जाला थांनोबो गोसो जाला मा खालामनानै थानो सानलाय लाङो
गोदाव सोराव मोनलाबायथारदों माइखौ गायखां जोबबाय नोंसिना
बैनिया गायखांजोबबाय
ए
फिथाइ सिथाइ आ थें जालायसिगोन
जि समायना नुखायो दुब्लिथिं नाहरबाथाय गोथां गोथां दाबायदि बोथोराव
उम आरो बे फिथाइ थायनाय समाव गोमो गोमो जाजोबनाय
ए
जि मोजां बुंसिगोन आरो हेलाबा
बे नैबे जोंनि न' खा थिनिया बेयाव गायखांजोब्बाथ'
जा मोजां नुसिगोनथ' आरो बे जेला गसाफोर गिदिर गिदिर जागोन होनलाबा गोथां गोथां मोजां नुसिगोन
ओमफाय सोरथिंबा सोरथिंबा गायाखैनो ओमफाय जोंनि थिंजायना दसे जोंनिथिंजायनिखौ आं जि थाब थाब गायखांनाय बायदि
जोंथिंना थाबसिन जादों एबार ओमफाय बेलेगथिं दाबो गायखाङाखै मारै मारै बिन्दु आं औ माबा मादै मोना आंखौ हाजिरा माबा माबा हरदोंमोन गायगोन नामा होननानै सोंहरदोंमोन दहाय दहाय गाबोन दिनै गाया माने गाबोन दिनै खोथिया फुगोन नो ओमफ्राय गाबोन नङाबा समफोरनिफ्रायसो गायगोन होनदों
ए गायैनो नागिदानो
थाङा आङो
आंहा बे दैयाव थाग्रा बेलावखौसो गिनो
आंबो बेखौनो बान्दों बिलाव दं नुवा होननानै ओमफ्राय गैया दाख्लैनिबा गायनायाव मासेबो बायाखै होनदों थेवबो दै गोथौआव एस नाव जेरैबायदि बेयाव बेलायाव दंखायोमोन
आवगोलाव आं गोसोआव दंहाय मालाबा ओइ बैग्रि नामा बैग्रिखौ खथाव दं बिदि होननानै जानो लिंलांनानै थांबाय दाना जि गिदिर गिदिर गोलाव गोलाव गिथाव बाथाव आ आ बारखोब आ मफ्राय फिसा फिसाना ओरै दै दै जाजोबो मालाबोो ज मोनहैगोन मोनलायनाय दिबारि गेजेर ग जारा
य खनसे ना गुरहैनाय फिसुंखा आंां माबा थांनायाव जेखाइखौ दैयाव ओरै हरबाय हायखांबो माथाम माब्रै गाखोबाय मासेया जि गोलाव गिदिरखायोव बेलावा
आं जि गिनो ओंखारखारो बोरैबा गिया सानबाबो गियो दे बे बेसादखौ
ओरै मा होनोमोनलाय आथिंावनो ओरै थनजालायगोन मासेयानो बाथ' गोलावआ आग्लायबावगोनसो
आं आरो दाबो गोसोआव दङ जों सानैजों जों सानैजों जखे एसेयो माबायाव बैयाव दुब्लियाव ना गुरनो थांनानै दालाय मा बुस होननानैालाय मा फैसा दयो होननानै आायाव लानानै
लेथो लेथ्रि ना माया साथय बिल मा होनो होनदों बेखौ
जि गिथावगाथावखा ओमफ्राय इदिलााय इसे गोलाव जाहाङो होमबासो हायानानै बाय साराया
ओं जों मा गोसो जानानै
ने आवगोलो' जि गोसो जालाबायमोन खालि सोरांनाय लोगो लोगो सोरांनाय लोगो लोगो दैयावल' थांबाय थाखायोमोन
गेलेबाय थायोमोन सानदों
ह
एसे बाबाय गेलेनो
द
देरनायखाय होनदो
औ
ओ आलाकाला आलाकाला नो जेरावबो थांनोबो स्कुला बारा गरम थाखायदों
उ साहा बागान खाथिनि आब' मोननावसो थांनो नांगौमोन
लेंहरगासिनोमोन माब्ला थाङो
सावगारि सेबखांजाहैनांगौ' थांनानै
बानि फिथाइ सामथथाय जाहैनांगौमोन जोंहा ज'नो
फिथाइ सामथायानो गैलाय लांला थाइबथ' जोब्बायसो जोबसिगोन माने जोंनाथ' जोब्बायानो
फि थाइजौ रैमालि फिथाइ ओमफ्राय बिदिनो माबा माबि कान
दाखलिैथ' आब'आ होनदोंमोन सुखौ आंनो लाबो होननानै फ्राय थांनोनो सोलाबा थां
लिसुआनो गैल लांला जोब्बायसो
जोबलाय लांबाय
बहा थांनायानो जायासै लिंहरदोंमोन बिसोरा मालाबासो थांनांसिगोन र' ज'आवनो
सोलाबबा थांनोसै
थांलाय ओरै थांलाय थांलायसिगोन माब्लाबा
गोलोम बोथोरनि बन्द' मोनसिगोन ना दा
ओं गरम बन्द' मोनबाथाय थांनांसिगोन
उ
दा अखा हाबाय थानायबो बेरायथाव जेबो गरमबाबो बेरायथाव जाया अखा हाबाय थाबाबो बेरायथावजाया
आयंमोन दंजोबो गासिबो न'आव
गैया थांबायसैबो इयाव उथुमाय सारनायाव माइ सौनानै फैखांबायबो
ए दहायनो होनबाय थादोंमोन ओमफ्राय दा आयंआ फैनानै होनफै होनदोंखि दाहाय थांदो दाहाय थां दाहाय थां। होन फैगासिनो आंखौ आं थांनो बालायलाङो ओमफ्राय
जेरैसिनि दारा मोननि आयंआ ओमफ्राय
माबाया आयं हौवाया गावहा बिनाव बैथिं माइ गायनायाव ना मायाव दं होनदों आलि फोनायाव इसो थिनदों। ओम
दहायनोबा दादाया माबाया आदाया लिंफैदोंमोन ना ओमफ्राय आइखौ थाब थांनो थिनदों आरो ओमफ्राय आंखौबा दाहाय नोंबो थां देबो होनलाङाखै लामानिफ्राय नोंसिनिजों ओरै हाबोबा ओम थाब थिंहरदे आइखौल'सो
ओम लिंखायाखैमोननो मैयाफोरबो ओमफाय गावसोरनो
मैया माबा मोनाव लिंहैदोंनो ऐसिनाव मा होननांगौ खेराइसालि खाथिनि न'आ
ए ए ए ओ
नाव आइया थांदोंमोन ना जौ लायनो ओमफ्राय सेरेब ना मा होनो सेरेब लायनो ओमफ्राय सेरेब ना मा होनो।
औ सेरबानो
ओमफ्राय ऐयाव ओम बिसिनाव थानानै लिंहैदोंमोननो ओमफ्राय ऐयाव बुंदोंनो मावग्रा मावनो हाग्रा माव नो हाग्राखौल' लेंगोन होन्दोंनो ओमफ्राय ओ थुये जिनैबा जिनै बाजियावनो फोजोबगोन होननानै बुंदोंनो।
माथो जिनै बाजियावसो
ओम जोंबा होनबाय जिनै बाजियावलाय सोर मानसिखौ मोननांगौ दे होननानै।
आइया फन हरदोंमोन ना ओमफ्रायो खोनदों दाबो मोन खैनो आं होनदोंमोन आं बिदिनो ओंखाम ओंख्रि संनायखाय दिनै ओंखामबो गैला ओंख्रिबो गैला होननानै ओरैनो बुंहरदोंमोन आं आइ खौ ओफ्राय ओंख्रिया दं आरो ओंखाम मा जोबबाय बिदि होननानै ओंख्रिखौबो गैला होननानै बुंहर प्लादोंमोन आं ओमफ्राय जाहैनोसो सानदोंमोन होनबाय आमफाय माला फैगोन दा दाबो जोबाखै नामा होननानै बुंदोंमोन आं जो जोबाखैनो दाबो संखाङा खैनो बिदि बुंहरदों।
माइ गायनाय बोथोर सोर
ओम बे बे जोंनि। बे लामा खाथिनि आनैया
ओ
बेखौबो लिंदोंमोन ना मा होनो ओमफाय आरो बैखौबो दखान खाथिनि आयंखौबो
ओम--माइ गायहैनाय ना।
ओम ओमफाय बे दखान खाथिनि आयंआथ' माइ गायनाया गायाखै मा बा बे उन्दैसाफोरनि माबाया दौहैदोंमोन नो। पलिय'
आं लाय आलासि फैदों नामा सान्दों अनला उनफैनायखाय।
ओय इसोर सानैखौ लाङाखै नामा?
ओहो माथो खोन्था हराखैलाय फन हरनानै।
सहैयाखै ना न' न' फैगोन।
ओम नना एसे गिदिरखौसोदांसिनि बसिनि एसे देरसिनदां नामा दुग्रोनाया ना लाखा जोबो खेबसेनो फैगोन दा होमबालाय गाबोनफोर दाहायफोर फैगोनदां ओरै अबेथिंबा थांग्रोदों दां
दहायो माथो बे आंजों फोरोंजाफैग्राया आगैया बिनि फंबायखौ लांदोंथ
ए दानोसै खोमा
हो
नों हरफिनदो दानोसैदां